औ
औ खोनादों नोंथां आंनि राय आंनि रायज्लायनायखौ खोनादोंना मोजाङैनो?
औ औ खोनादों
औ दा नोंथाङा मा औ
औ औ दे बुं दे नोंथाङा बुंग्रो लाय
अ नोंथाङा दा मा खामगासिनो?
औ नोंथाङा आं दा ओरैनो जिरायनानै दं नोंथाङालाय?
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां। दा नोंथां जोङो ओ
औ
जों आसार बानायनायनि बागै रायलायनो सानदोंमोन आङो माने नोंथांजों औ माने आसारखौ मा मा आसार जायो माबायदि आसारखौ बानायो? नि सायाव एसे सावरायनाय आरो
औ ओ आसार होनोब्ला जों गोबां फिथाइ सामथाइखौनो आसार बानायनो हायो जेरै ओ जोङो औ जेरै जोङो थाइजौ आसार सार गाजरनि आसार बिदिनो बैग्रि आसार जलफि आसार बिदिनो गोबां फिथाइ सामथायाइ दं जों बेखौ खौ आसार खालामनो हायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आसारखौ माबायदिहाय बानायनाय जायो
आं ओ गासिबो आसारनि थाखाय ओ बेलेग बेलेग ओ माबा दोङो मा होनो बेखौ टेकनिक दोङो दा आङो ओ थाइजौनि आसार बुंनो थाङोब्ला जों फार्स्टआवनो ओ फार्स्टआवनो गोथां थाइजौ लाग्रोबाय
औ नंगौ
जेसे बानायो एसेनैनो थाइजौ लाबाय जोङो
औ
औ बेखौ जोङो मोजाङै दैजों सुबाय
औ
बेनि उनाव बिखौ थुख्रा थुख्रा फिसा फिसा खालामनानै जोङो हायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
खौ हाखांनानै जोङो ओ सुंख्रै ख्रि ओमफ्राय बेफोरबायसा ओ बेफोरखौ लानानै जोङो मिक्स खालामो मिक्स मिक्स खालामनानै सान्दु सान दुङाव सानसे हयथ' बा साननै इदि दोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बेखौ ओमफ्राय जोङो
औ
बेखौहाय बेखौ जोङो ओइ जानाय थाव
औ नंगो औ औ
बेखौ जोङो जानाय थावजों मा खामो मिक्स खालामो आरो उनाव
औ औ नंगौ ओ औ बिदिनो नोंथाङा मा मा आसारफोरखौ बानायफेरखो
आं दा आसार बानायनायाव ओ थाइजौ आसार ओमफ्राय ए जलफ फाय आसार
औ औ नं गौ औ नोंथाङा औ ओ औ नोंथाङा मा मा आसारखौ जानानै मोजां मोनो ओरैनो
आङो दा थाइजौ आसार जलफि आसार
औ नंगौ
बे ओ औवानि आसारा औवा औवा औ-औ-अ-आ-औ-औ औवा गोजान औ औ औवा मेवाइ औ औ बिनि आसार बेखौ गोथाव मोनो आरो आङो
औ औ नंगौ ओ जोङो औवा बेवाइखौ औ ओ जोङो औवा मेवाइखौ आसार खालामना दोन्नानै जोङो ओंख्रिबो जा जायो जेरै नाजों बेदरजों
औ नंगौ नंगौ दा आं औ आं जानाया आं ओ एफा मोनजायाखै खनसे खननैल' मोनजादों आरो
औ औ नंगौ
बेखायनो बिनि माबाखौ बेनि खटखौनो गोसोआव गैला आङो दा नोंथाङा बे ओ माबाजों औवाजों आसार थारमाने औवा मेवाइजों आसार बानायनायखौ रोंगौ नामा
औ नोंथां ओ औवाजों औवा मेवाखौ आसार बानायनो थाखाय जोंनो ओ औवा मेवायखौ फार्स्टआवनो जोङो दाननानै लाबोनांगोन बेनिफ्राय औ दानना लाबोना माने जोङो बेखौ
औ औ औ औ
औ
औ औ औ औ औ नोंथां नोंथांनि ओ बुंनायफोरखौ आं बारा खोनायाखै